अ हेलौ
अ अब्ला नोंथांनो जोङो दिनैनि टपिकखौ मैखुननि सायाव लानोसै जागोन ना नोंथां
ओ जोङो मैखुननि सायाव सावरायजागोन।
औ अब्ला मैखुननि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोदो नामा। उम
दा मैखुन होनोब्लाथ' ओ जोङो मैखुनखौ हाग्रायावबो मोनो ओ आरो फारसेथिं जों मैखुनखौ न'आव फिसिनानैबो मैखुन आबाद मावनानै मैखुनखौ जोङो जानो हायो आरो। दा मैखुनाथ' जोङो ओ गोदो जोंनि बर'फ्राना ओ बर' माने ट्राइबेल माहारिया ओ बेखौ हाग्रा हाग्रा ओनसोलाव थायोमोन नालाय बेखायनो बे हाग्रा बंग्राफोराव रज'नाय खायसेे खायसे मैखुन ओ जाय मैखुना आसथाम गोनां मैखुन ना मा होनो दा बे आसथामखौ नायै नायै खायसे खायसे मैखुनखौ ओ जों जायोमोन आरो। जायखौ जोङो नङाबा ओ दंफां दानफायनाय दंफां गुदियाव थानाय ओ दंफांनिफ्राय बेरनाय मैखुनखौ जों जायो आरो फा
औ
मायुं मायुं जिगाब हुमना दोननाय बे जिथु सेवनायाव बेरनाय खायसे मैखुन आसथाम गोनां मैखुनखौ ओ जोङो जायो आरो बिदिनो जोङो ओ बैसागो जेब्ला बैसागोनि अखा हदाननाय बे बोरि ओनसोलफोराव खायसे फिसा फिसा मैखुन बेरनाय जायो एब बे मैखुनखौबो ओ जोङो जायो दा बेफोरबायदिनो जोङो गोबां हाग्रा बंग्रायाव मोननाय खायसे खायसे मैखुनखौ जोङो बासिग' बासिग' जाय मै खुनखौ जोङो जानो हायो बे मैगुनखौ जायो बेनिफ्राय ओ खायस खायसे खायसे मैखुन दङ जायखौ जोङो मैखुन फाग्ला होनना बुङो दा बे मैखुन फाग्ला खो जायोबा जोंहा गोबां देहायारि जेंना सोमजियो माब्लाबा जोङो जुदि ओ सायख'नायाव गोरोन्थि जायोब्ला बे मैखुन फाग्लाखौ जा लांङोबा जोंहा खिनाय हासुना खिनाय बा गोबानाय बेफोरबायदि गोबां ओ बेराम आजार जायो दा बेफोरबायदिनो जों माब्लाबा हाग्रानि मैगंखौ जुदि बासिनानै जानो रोंङाब्ला जोंङो माब्लाबा बेफोरबायदिनो गोबानाय जानानै ओ थैनो गोनां जायो आरो दा बे जाबाय हाग्रानि सिनाय मोननाय मैखुन ओ बेनिफ्राय ओ दा जोंङो ओ खायसे मैखुनखौ जोंङो फि फिनानै ओ जोंङो बे मैखुनखौ जोंङो जायो बे मैखुन फिसिनाय बुङोब्ला ओ जोंङो गिबियावनो ओ खायसे जोंङो जिगाबफोरखौ जमा खालामनानै ओ जिगाबखौ जोंङो रुना लानाय जायो बेनिफ्राय रुना लानानै
फिसा फिसा दानफ्लेनानै मोनसे ओ प्लास्टिक मोनसे प्लास्टिकनि मनायाव ओ बोनथुमना दोनो बिनिफ्राय बे प्लास्टिनि मना ओ एसे बारहाबानो हानाय बायदि फिसा फिसा थुफ्लुंनानै दोननाय जायो बिनिफ्राय बेयाव ओ खोलोब खोलोब जोंङो मैखुननि बेगर जायखौ जोंङो बायनानै मोनो ओ गमनिफ्राय बानायनाय गम बा माइनिफ्राय बानायनाय मैखुन बेगर जोंङो ओ गलाफोराव खायसे खायसे गलाफ्राव जोंङो बायनानै मोनो बेनिफ्राय बे बायनाय मैखुन बेगरखौ ओ जोंङो जिगाब बे ओ रुनानै लानाय जिगाबखौ दानफ्लेनानै जोंङो बे ओ प्लास्टिकनि मना बे फ्लास्टिखनि मनायाव जोंङो ओ जिगाब इसे होलाय मैखुन बेगरखौ होलाय बेनिफ्राय जिगाबखौ आरो मोनसे थोरोब होलाय मैखुन बेगरखौ होलाय दा बेफोरबायदिनो जोंङो मोनसे प्लास्टिकनि मनाखौ बुन्थुमनानै खाथुमनानै ओ जोंङो मोनसे एसे खोमसि खथा बा एसे ओ- जेराव एसे गुसु जायो। बेबायदि खथायाव जोंङो‌ ओ-दोनथुमो बिनिफ्राय ओ- जिनै बा जिबा सानसोनि उनाव। बे नो प्लास्टिक बा जिगाब ओ- मुखा सोना दोननायनिफ्राय मैख मैखुन फिसा फिसा गाजा बेरनायखौ नुनो मोनो। बेनिफ्राय जोंङो बेवहाय। दै एसे एसे लुना होबाय थायोब्ला उनाव मैखुना देरबोनो हमो। देरबोनो हमनानै उनाव जोंङो। बे मैखुनखौ जोंङो गोदोर जायोब्ला देरोब्ला। बा जोंङो खानानै‌ जानो हायो दा बेनिफ्राय ओ- बे बे मैखुनखौनो जों माबा ओ-जोंङो फोराननानै प्लास्टिक प्लास्टिकनि पिकिं खालामनानै जोंङो दखान गला फोराव जोंङो फाननो हायो। आरो मैखुन गोथांखौबो जोङो ओ- केजि सिस्टेमै सुनानै लिरथायाव। नानै जोङो मा खालामनो हायो ओ-गुबुन बेखौ फाननानै गरसे गरनै जोङो रां खामायनो हायो आरो दा आंनि मिथिनायाव मैखुननि बागै बुंनांगौ बेखिनिनो दा नोंथां। नोंथाङा ओ-मैखुननि सायाव आरो माबा। फोरा बुंबावनांगौ बा माइबा प फोरमायनो गोनां दंबावो होनना नोंथाङा सानो नामा?
ओ- इदिथ' एसेबां फोरमायनांगौ गैला माने नोंथाङानो एसे फोरमायलांजोबखाबाय नालाय। अब्लाबो आङो एसे। एसे फोरमायबावनोसै आरोना नोंथां।
औ औ
ए नोंथाङा होन्नाय बायदिनो जेनेबा मैखुुनथ' गोबां रोखोमनि दङ नङा होमबा?
औ
जोङो मैखुना ओ- जेनेबा न'निबो न'नि न'नि एबा जाग्रा जाग्रा मैखुनबो दङ आरो जा जायै मैखंबो दङ आरो‌। जाजानाय जाजानाय मैखुना जाहैबाय जोङो ओ- गोबां दफां दंफांनिफ्रायबो मोनो आरोना जेनेबा दंफां हानानै दोननायफोरावहाय। जेनेबा बे मैखुनहाय रज'यो औ दंफां मुरा। बेहाय रजयो आरो ना ओमफ्राय बेयाव रजनायफोरा। माने मायाबा मायाबा जाजायो ओमफ्राय मायाबा मायाबा जाजाया आरो बेबो माने आसथाम गोनाङा जाजा जायो होननानै मिथिनाय जायो आरो जोङो
ओ इनिफ्राय
आरो बिदिनो जोङो बेदि बे जाजाग्रा दंफां मुरानि मैखुनखौ जेनेबा जोङो बे बिदिनो ननि बारियावबो मोननाय जायो आरो आरो बिदिनो हाजोब फोरावबो मोननाय जायो आरो
औ दा हाजं हाजोफोराव मोननाय मैखुन ना माबायदि जायो
हाजोआव मोननाया ना हाजो मोननाया नोंथां ओ बे मा होनगोन बेखौ माने बै दंफां मुरानि बायदिनो जायो आरोना नोंथां जेरै मा होनगोन बेखौ गावलाब गावलाब थायोना नुनायावथ बिदिनो बै जेरै जेरै बे जोङो अ साथ साथा बायदि साथा बायदि औ
साथा बायदिनो दान्थायाव आसथाम थायो
औ आसथाम थायो नोंथां
दा बिनिफा
ओमफ्राय आरो जेनेबा ह हाजोनिया औ
हाजोआव थानाय ओरैनो हाजो ओनसोलाव थानाय मैखुनफोरा ओरैनो मा गाबनि जायो गोमो गोसोम ना गुफुर ना मुगा गाब ओरैनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हायो नोंथां हाजोनि मैखु ना जेनेबा एसेबां गुफुरबो जायाना एसे एसे मा गाब खाालारखौनो होननांगोन नामा नोंथां बेयो माने एसे गोमोहां ओमफाय गुफुरहां बिदि जायो आरो औ बै हाजोनि मै खुना बिराद बिराद जानो गोथाव जायो आरो ना। बेखौ जोङो ओ गोबां मैगं एबा बेदरफोरजोंबो एवनानै जानो हायो बिराद गोथाव जायो। आरो आरो बे मैखुनखौ जोङो ओ हाजोनिफ्राय लाबोनानैबो जोङो फालांगि खालामनो हायो आरो आरो रां आरजिनो हायो औ आरो बेबायदिनो जोंना मैखुना न' बानायनायबो दङ। बे मैखुनखौहाय जोङो ओ नोंथाङा होननाय बायदिनो बिदिनो गिबियाव जिगाब खौ दानग्लिनानै ओमफायो जिगाबखौहाय रु गारनाय जायो आरो जाहाथे बिनि बिनि गेसाव गोफोन जेनेबा इफोरो ओ खारनाय थाखाय ओमफाय बेखौ बेखौहाय रुनानैहाय दसे दसेस बे माबाखौहाय दैखौ सरग' होनानै फोराननानै दोननाय जायो आरो नोंथां। आमफाय जेब्ला बे जिगाब बाहाय औ बे जिगाबाहाय जेब्ला औ
ओ नोंथांनाव आं मोनसे खोथाखो सोंनो सोंनो सानदों। दा जोङोथ' ओ हाग्रानि मैखुनखौबो जाबाय दा न'नि फिसिनाय मैखुनखौबो जायो दा बे मोननै मैखुननि गेजे राव बबे मोनसे मै खुननि थावनाया बांसिन मोजां दा हाग्रानि मैखुननि थावनाया बांसिन मोजां ना न'आव फिसिनाय मैखुननि थावनाया बांसिन मोजां इसे फोरमायना होनो हागोन।
औ औ हागोन। ओ जेनेबा आंनि आंनि साननायाव आरोना नों थां आङो जेनेबा हाजोनि मैखुन फाय बांसिन थावनाय बायदि मोनो आरो
औ
न'नि मैखुनाबो थावो थावनायाव अब्लाबो हाजोनि मैखुनखौ एसे गोथ थावसिन बायदि मोनो आरो ना नोंथां औ
दा ओरैनो
बेखौहाय जेनेबा जों आलुजोंबो जाबाबो गोथाव मोनो आरो बेदरजोंबो गोथाव मोनो आरो
औ
औ
बियो ओ गावबा गाव संनायनि सायाव सोनारो नङा होमबा
औ औ नोंगौ नोंथां
दा होमबा ओ जोङो मैखुननि बे सावरायनायखो बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा नोंथां
औ दोनथ'जागोन दे नोंथां
औ। बे नोंथाङा सावरायनो थाखाय गोजोन्थों। दे।